हेलौ
हेलौ
नोंथांजों दानाय लुनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां
दानाय लुनाय होनोब्लाथ' दानाय लुनाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि हुदा होननानै बुंजागोन।
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गाव गाननाय दख'ना लांगाफोरखौ न'आवनो दानानै गानबोदों
औ
बेफोर दानाय लुनायखौ दानाय लुनायाव गोबां मिथिंगायारि थासारिखौ नायनानै बायदि आगर आखायबो एरखांनानै गाननाय नुनो मोनबोदों
औ
जेरै लांगा दखना आरियाव फारौ मेगन खासि हाथथाय आगर गुबै बायदि आगर सुखांनानै लांगा दख'नाखौ समायनानिफ्राय आरो समायनासिन खालामो।
औ
आरो सानजालि दख'नाफोरावबो बिदिनो आगर एरनानै गानो
औ
बिदिनो दाावराइ आगर सिखिरि आगर बायदि आगर एरनानै जों गानो गिबियावनो जोंङो जि दानो थाखाय खुन्दुंखौ बाजारनिफ्राय बायनानै बायनानै लाबोग्रोयो
औ
आरो खुन्दुङाबो मोननै रोखोमनि थायो।
औ
पलेस्टार आरो मोनसे मार होनानै सो सोंनानै दानाय।
औ
मार खुन्दुं होननानै बुङो।
औ
मार होनाय खुन्दुंखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै दैयाव इसे आता दैखौ एसे फुदुंना लानानै आता गुन्दै नङाबा मैदा गुन्दै नङाब्ला माइरंनि गुन्दैखौ होनानै खुन्दुंखौ मार होना लाग्रोनाय जायो।
औ
बिनि उनाव मार होनायनि उनाव जों खुन्दुंखौ मोजाङै सान्दुुंआव फोराननानै लानाय जायो।
उम
बिनि उनाव जोङो बबिनाव थुमनानै लानाय जायो।
औ
थुनानै लाखांनायनि उनावसो जोङो हिखौ सोंनानै लानाय जायो। बे हि दानायावबो गोबां खान्थिफोर दङ। आरो गोबां आगजुबो नांगौ जायो।
औ
जेरै जि सोंनो थाखाय जि सोंग्रा रिल आरो आथिखालाव सोरबा सोरबा द्रामावबो सोंनाय नुनो मोनो।
औ
बायदि सामफेर खुन्था नांगौ जायो। आरो महर सुखांनो थुख थाखाय खुरसाबो नांगौ जायो। बेबायदिनो जा जि दानोबो गोबां आगजु नांगौ जायो।
औ
जिखौ सोंना लाखांनायनि उनाव आरो जिखौ नो खननाबो लानो गोनां जायो। नो खनखांनानै जोङो साल खुन्थायाव मोजां जाङै सोनानै जिखौ दालांनो नांगौ। आरो जि दानायाव साल गान्दै माखु खख्ला बायदि थायो।
औ
आरो जोङो जिखौ इन्दि जिबो दाना लानो हायो।
औ
इन्दि खुन्दुंखौ जोङो एम्फौ लाथानिफ्राय मोनो। बेनिफ्राय इन्दि खुन्दुंखौ जोङो एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय फिथोबखौ रुनानै खुन्दुं दिहुननानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो इन्दि जिबो दाना लानो हायो। बेबायदिनो जिफोराव जों गोबां आगर एरखांनानै लानो हायो जेरै आ फारौ मेगन हाजो आगर दिंखिया आगर औव बिबार बायदि आगर जों सुखांनानैबो लानो हायो।
औ
गोदो जोमनाय जिखौबो आगर सुखांनानैसो दानानै जोमनाय जों नुनो मोनोमोन।
औ
आथिखालाव बाजारनिफ्राय बायनाय गोबा गोबा जिखौसो जोमो गोदो बै जोमनाय गोजां बोथोराव जोमनाय हिखौ न'आवनो दानानै जोमोमोन। बैफोराव गोबां आगर सुखाङोमोन खोरदै खिरा फुटबल जापटुर द्रिल आगर बायदि आगर सुखांनानै जों दानानै जोमोमोन। आथिखालाव बेफोर दानाय हुदाखौ एसे एनै खम जालांनायखौ नुनो मोनदों।
औ
मानो होनोब्ला आथिखालाव हाथाय बाजारावबो गोबां बायनानै मोननाय जाबाय।
औ
बेखायनो जोंनि गेजेरावबो बे दानाय लुनाय हुदाया एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबो दों
औ
जों आथिखालाव लांगा दख'नाखौ एसे खम अनजिमानि दानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय सानजारि दख'ना गामसा फास्राफोरखौ दासिमबो जों न'आवनो दानानै गानो जोमो दा नोंथांनि ओनसोलाव दानाय लुनायनि बेलायाव माबायदि एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां। दानाय लुनायाथ' ओ गोदो साफ्रोमनिबो न'खराव इसान थायोमोन
औ
आथिखालावथ' दा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला
औ
दानाय दख'नाफोरखौ गाननाया जोबोद खम जालांबाय बांसिनानो हाथाय बाजारनि फ्राय लाबोनानैसो गाननाय जायो।
औ।
गोदोथ' न'आवनो जा ओ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ न'आवनो दानानै गानोमोन। दख'नानिफ्राय फालिनिफ्राय गामसानिफ्राय बियान फालिनिफ्राय बेफोरखौ जोंङो न'आवनो दानानै गाननाय जायोमोन आथिखालाव बेफोरखौ जोंङो दाला आरो। आरो गोदोनि बायदि सुबुंफोरा मावनाय दांनायाव बांद्राय सम होला मानो होनबा ओ खम समनि मादावनो मोननाय बेसादफोरखौसो बांसिन बाहायो। गोदोनि बायदि सम होनानै बेफोरबादि खामानिखौ मावनायखौ जोंङो नुनो मोनला आरो।
औ औ।
दा गोदोनि बायदिब्लाथ' दख'नाफोरा गोबां थायोमोन।
औ।
जेरै बिदन दख'ना थावसि
औ।
बेफोरबायदिनो गोबां दंमोन आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो गामसा दायोब्ला गामसायाव माइदि होनानै दायोमोन। आथिखालावथ' बेफोरबायदि माइदि होनानै दानाय गामसाफोरखौ जोंङो नुनो मोनला।
औ औ।
आरो बियान फालिफोराव गोबां ओ समायना रमायना आगर होनानै दायोमोन। फालिफोरावबो गोबां समायना समायना आगर होनानै दायोमोन। आरो सानजारि दख'ना फोरावबो गिदिर गिदिर आगर होनानै दानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आथिखालावथ' बेफोरबायदि दख'नाखौ नुनो मोनला आरो।
औ औ।
दा बेफोर दख'नाफोरा बे गोदोनि आबै आबौमोननावसो जोंङो नुनो थांङो। आथिखालनि मानसिफोरनावथ' बेफोरबायाददि दख'नाखौ जोंङो नुनो मोननाय जाया आरो।
औ औ।
आरो गोदोथ' इन्दि इन्दिनिफ्राय जोंङो ओ जोमग्राल' बानायनाय जायोमोन आथिखालावथ' दख'ना द'खना फालि आरो गाननाय ब्लाउसफोरखौबो इन्दिजों इन्दि जिजोंनो बानायनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ औ।
गोदोथ' मोनसे गाबनिल' जायोमोन आथिखालाव थ' जोङो नुनो मोननाय बादिब्ला गोबां गाब होनानै। इन्दि जि फोरखौ दानाय नुनो मोनो।
औ - औ।
बांसिनानो मेसिनजो मेचिनजों दानायखौ। नुनो मोनो आरो आखाइजों दानाया गोबां। खम जालांबाय दा। इन्दिनि जि फोरखौ जोङो गोदो मुगा गाबनिल' नुनो मोनोमोन। आथिखालाव गोजा गोसोम।
बायदि गाब होनानै दायो आरो।
औ।
दा बे इन्दि जिखौ जोङो। लाथा एम्फौनिफ्राय मोननाय जायोमोन।
औ।
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो। फोजोबथ'नोसै।